हेलौ
खोनादों ना?
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
खोनाबाय
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
अ जानायफोरा जाबाय ना फुंनि?
जाथ'वाखै नोंथां माने फुंनि सानसुनि खेनसेनो जायो आरो ना दासो संखांनानै जिरायदों आरो
अ
नोंथांनालाय जानाया जा
जाथ'वाखैनो आंबो संखांदोंसो। मा ओंख्रि संखो नोंथाङा?
स-सबाय ओंख्रि खेरेलाजों आलु भाजा।
अ गोथावथार माथो जानो थांनांगौमोन
औ नोंथां खाथिमोनब्ला फैजागौमोन
दंमोन नोंथां ना?
आंना आंनि मुङा दैमु बसुमतारी नोंथांनियालाय
साहास्रि मुसाहारि
औ मोजां नोंथां
उम आंना ओरैनो औ औ औ मा होनदोंमोन
दिनैनि टपिकखौ मानि सायाव लानो नोंथां
दिनै बर' हारिमुनि एम्फौ लाथानि सायाव लानोसै नामा
औ लाजागोन लाजागोन
जानायाव गोलैयो जिहेतु
औ औ लाजागोन नों
औ औ दे होनबा आंहाथ' एम्फौनि सायाव एम्फौ फिसिनायनि सायाव जेबो आइदिया गैया माने आङो बारा न'फोराव बिदि खालामनाय जायिखाय फिसिनाय जायिखाय मिथिया नोंथाङा मिथियोबा एसे फोरमायना होदो
आङो एसे मोनथियो मोनथिनायालाय बाराद्राय मोनथिद्रायिबो नङा एसे एसे एनै मोनथियो आरो
फनो मोनथियो बेखौनो आंनो एसे सेयार खालामदो नोंथां
अ अ माने एम्फौ लाथाखौथ' जों बयबो जानो मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां जोंनि बर'नि एकदम फेभरेट मोनसे मा होनगोन बेखौ जानाय आदार
औ
औ बहुद बेसेन गोनांबो एम्फौ फिसिनाया ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथां मा होनो दा आं नोंनो माबायदि खिथागोन जेनेबा जेनेबा एम्फौ फिसिनाया जों गामियाव फियो फिनायालाय नोंथां माने रांखावरि खामायनायनि थाखाय रांखावरि खामायनाय जेनेबा जानाय लोंनायाव जेनेबा रांखारि बुथुमनायावबो बर' आइजोफोरा एसेमोन हेल्प मोनो नालाय। ओंखायनो जोंनिथिं बुहुद आइजो फोरानो फिसियो आरो।
अ अ गोबां रां खामायनो हायोना बेजोंनो।
नोंथां माने ओरैनो नोंथाङा माबायदि जेनेबा मााबायदि फिसियो मा मा जाहोयो माबोरै जोथोन लायो बेफोरखौ मिथिनो लुुबैदोंबा आं एसे खिन्थाना होनोसै।
औ औ बेखौनो माने मिथिनाय जायाखै एसेबां खोथा ओरैनो खोनादों थेवबो माबा फारि फारि स्टेप बाय स्टेप बिदि मिथिनाय जायाखै।
औ औ आंबो एसेग्राब स्टेप स्टेप बाय स्टेप मिथिया अब्लाबो मिथियो आरो एसे एनैखौ। जेनेबा जिखिनि एसे मोनथि थिनांगौ बेखौ मिथियो आरो औ ओरैनोथ' एम्फौखौ मा होनो बहुद फिसा टाइमावहाय बुहुद जोथोन लानांगौ।
औ
बहुद जोथोन लानांगौ ओमफ्राय बेनो ओ मा होनो टा टाइम टु टाइम आदार होबाय थानां औ माने आं मोनथिनायाव एम्फौखौ गोरलैयावहाय इन्दि बिलाइखौ हो जाहोयो होननाय खोनादों आरो आं इन्दि बिलाइखौ होयो होननाय खोनादों। अ ओमफ्राय एसे देरोब्ला फ्राय देरबाथाय माहोनो गमबारि बिलाय खनथाल रेसम बिलाय बिफ फोरखौ होयो आरो ओमफ्राय जोंनि जायगायाव। हाय बि इन बांसिन जोंनि जायगायाव इन्दि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेखौ फोनाय नुयो आरो इन्दि इन्दि दमफां इन्दि आबाद मावो नालाय जोंनिथिं एम्फौ फियो नालाय इन्दि आबाद मावो आरो बयबो न'खर न'खर फोना फोयो बेगर
आंथ' सानदोंमोन खालि इन्दि एम्फ अ बे इन्दि बिलाइआ बेख बेखौल' होयो नामा सानदोंमोन आरो आं
गाम्बारि बिलाइखौबो होयो ओमफ्राय इन्दि बिलाइखौबो होयो बेनिफ्राय खान्थाल बिलाइखौबो होयो खिन्थु बुहुत खम होयो ओमफ्राय रेसम बिलाइखौबो होयो ओमफ्राय खिन्थु जोंनि जाय याव गैया आरो
बेफोरनि गेजेराव इन्दि एम्फौ बिनि थाखाय बिलाइआ इन्दि बिलाइानो साबसिन खोमान ना गासिबो समान समान जायो
रेसोम बिलाइजो ओ इन्दि बिलाइजों इकुवेल होननाय खोनादों आरना नोंथाङा आंबो रेसमखौ नुफेराखै बेलेगाव खोनादों आरो ओमफ्राय गाम्बारिया बो मोजां होनदों खिन्थु इन्दि बिलाइ होबाथाय गोमो जायो होननाय खोनादों आरो एम्फौआ गोमो ओमफ्राय गाम्बारि बिलाइ होबाथाय
औ औ ओरैनो गब्ल'नाय गब्ल'नाया मा बबे मोनसेजों जासिनो
आंनि म ओरै ओरैनोथ' मोननैयाबो मोजां होननाय खोनादों नोंथां माने देरनानैसो होयो नालाय गोरलैयावथ' ग इन्दि बिलाइखौल' होनो हायो होनदों आरोना एसे ग्राब जोंबो फैया होमब गामिनि खाथि खालानि मानसिखौ नुनानै मोनथिदों आरो नोंथां
ओरैनो ओमफ्राय बे एम्फौ जि गोरलै गोरलै बेखौ माबोरै अबेनिफ्राय लाबो दोननानै मा खालामग्रोयो गिबि जागायजेननायाव
बेखौ नोंथां आं मोनथिनायाव माने सिख्रिखौ बे एम्फौआहाय सिखिरि जायोना एमफौ थ लाथाया बहुत गदिर जाबाथाय सि ख्रि जायोनो आम नो माने ओमफ्राय जायो बेखौहाय ओमफ्राय मा होनो फिथोबखौ खाथुबना दोननानै जे जेब्ला सिखिरि जाहोनानै बिदै दैयोना नोंथां बे बिदैनिफ्राय बे एम्फौ फिसाया ओंखारो आरो फिथोबखौ खाथुबना दोनो माने जेब्ला बियो फिथोब जागोन अब्ला बेखौ जमा खाथुबनानै दोनो नोंथां बिनिफ्राय बि
होनबा बे एम्फौ जाय न'रा एम्फौ जाय मोनसे एम्फौ लादों बे खौ फिसा गोरलैनिफ्रायनो बि उन्दैनिफ्रायनो जागायनानै गावनि न'खराव बिदि खालामनाय जायो आरोना
औ नोंथां औ औ गोरलैनि फ्रायनो फिथोबनिफ्रायनो
आं सानदोंमोन माने अबेबा गुबुन जायगानिफ्राय बिदिनो बेलेगाव खालामखानायफोर खौ बिदि गोरलै लाबोनानै एसे दोनफैयो नामा बिदि साननायमोन आरो आं
अ अ ओ इदिथ' इदिथ' बहुद खम माने नोंथां माने बिदि फिसा जाखानायखौ हरनो नागिरा आरो मानसिफोरा माने खस्थ' दं नालाय फिथोबनिफ्राय दिहुननासो लायो थायो आरो बांसिनानो हरो फिसा जाखानायखौ बो मोनो मोनायालाय फिसा फिसा गोरलैखौ हरो सोरबा सोरबा
अ ओरैनो खैदिनसो जों खाजानाय जाहैयो एम्फौआ बिदि गोरलैनिफ्राय बिदैनिफ्रायनो बिदि लाजेननायफोरखौ हमनानै
आं मिथिनायाव एसेब्रां मोजां मोनथिया नोंथां आं बिनि बागै अब्लाबो मास मोनथाम बिदि दि मोननै नांगौ नामा नोंथां
अ अ अ बां अ बांद्राय गोबाव समलायानो होनबा
औ ओहो ओहो बारा गोबाव जाया ओं
गामियाव गामियाव सासे सानै रायलायनायफोरखौ खोनानो मोन्दों सोरजोंबा ओंखारजायो सोरबा दोननायजों ओंखारजाया आनदायलायनाय बेफोरो ओमफ्राय नंखाय ना नांगौ माखौ रायलायो बिदिनो साननानै थायो आरो
औ आंबो खोनादों नोंथां बे फिथोबनिफ्राय बे बिदै ओंखारनायखौनो होनदों आरोना ओमफाय गोबां मानसियानो मोजां जोथोन लानो रोङाबा बु बहुद लसबो जायो एम्फौआ बुहुद माने बुहुत आरामै बुहुत खाबदानै लाखिनांगौ आरो एम्फौखौहाय जेब्ला नों मोजाङै जोथोन लाबाय थानो हाया अब्ला एम्फौआ थैजो जोबनानै बुहुद लस जायो आरो नोंथां आरो बे बिलाइखौबो बुहुद मोनामसु मोनामसु होनो गोनां जायो नों मानो होनोब्ला बे मेगं बारि फोरावहाय इन्दि बिलाइ थानायखौ लाबो फ्लांबा बे मैगंनि मुलिफोरा नाङोब्ला बेफोरनो माने इस एसे माने बुंनाय मथे जायो माने एम्फौआ एसे गुबुन बासोना मोन बानो
अ अ होनबाथ' बहुद जोथोन लानांगौना बे एम्फौ फिसिनायनि थाखाय एक्स्रा न' फोर बानायनानै दोनखानाय जायो ना ओरैनो थाग्रा न'फोरजों एटास खालामनानै दोननाय जायो।
बांसिनानो नोंथां मानो होनोब्ला बे हासुयो खियो ना। बिनि खिया बुहुत मोनामो आरो। बिनि थाखाय बांसिन बांसिननो न' एक्सट्रा बानायनानै दोनो आरो खारन बेखौ फिसिनो थाखाय बुहुद जायगा नांगौ। औ जायो नोंथां।
अ अ
ग जायो फिसा बिदि खनला खनला जायगायाव फिसिनो हाया आरो ना। मोजां जायगायाव आराम मै बिदि एसे जेरावबो सानदुं अखा बिदि नांसोयै जायगायाव आरामै फिननांगौ जायो आरो बेखौ
अ अ बा
औ
बिनि थाखाय जाय मानसिया फैदों बियो बेरेगाव ओंखारनो हानायानो जाहैया खोमा होनोमबाथ'
ब ओहो बांसिन ओं औ नोंथां बिदि होननायानो जाहैबाय ओंखारनो हाया होननायानो जाहैबाय औ मानो होनोब्ला नों फुङाव खनसे आदार होनांगौ जायो। फुङाव खनसे नायनांगौ जायो। आदार होनायावबो नोङो ओरैनो होला बायनानै दोनबा जाया बे खि हासुदैखौ बोखारनांगौ जाखोन्दा इन्दि बिलाइखौ गारनानै गोदान इन- दि बिलाइ होनांगौ एम्फौ सिथाबना थानायखौ बे मोजां बिलाइयाव सिथाब होनांगौ बोखा बो खा सिथाब होयो नालाय गाव गाव मानलानायाथ' बुहुत खम मानलायोना नों थां बे एम्फौआ अनसि अनसि बोखानांगौ गुबुन मोनसे बिलाइनिफ्राय गुबुन मोनसे बिलाइयाव हरनांगौ जाय बिनि माबा आबाद मा होनगोन दा बिनि मा होनगोन दा एम्फौ फिसियो बे सुबुङा माने बुहुद एम्फौजों एसे बिजियैनो थानांगौ आरो नों मोजां मुलाम्फा लुगैदोंबा मोजां रां खामायनो लुगैदोंबा आरो
बेलेग खामानि बिदि मावदेरबाय थाग्रा मावफाग्राया लानो हाखानाय नङा ने बाथ'
औ नोंथ' औ हायायानो होनजायो बहुद सुबुङानो हाया होनजायो खारन नों बिलाइबो नागिरबाय थानांगौ जोबिनि सि सिगां नों बिलाइखौ जानाय आदारखौथ' बुथुमना दोनफैनांगौ नालाय गोजान गोजान जायगायावबो लायनो थाङो खारन बुरजा बुरजा फियोना मानसिफोरा
फोरमायथिजों मिथिनो मोननाय जादों जे नोंथाङा फिसिनो मोनफेरबाय लाफेरबाय नामा नोंथां?
दाथ' आङो जोंहा लाया नोंथां माने आं लाफेराखै खिनथु आं खाथि खालानि आयं मादै आनै मोनखौ फिनाय नुदों आरो बिनिफ्रायनो जिखिनि एसे नोंथांनो खिथादों जिखिनि नोंथांनो एसे इन फरमेसन होनो हादों बिसिनिफ्रायनो सोंना लानायखौ होबाय आरो नोंथां आंहाबो बिदि पार्सनेलि एक्सपिरियेन्स गैया आरो माने एम्फौ फिनायाव।
माब्लाबा नोंथांखौ कन्टेक्ट लानानै जमा बिदि फिसिनायनि फिसिनानै ट्राइ नायनायनि खामानि मावनो हागोन नामा नोंथां उनावहाय
औ औ नोंथाङा सोलाबोबा हायो नोंथाङा सोलाबोबा एसे खस्थ' खालामनांगोन आरो नोंथांनि खारन जों दासिमबो बिदि फिफेराखै नालाय पार्सनेल एक्सपिरियेन्स गैया नालाय। उम नोंथाङा फिनो गोसोथारबालाय आं हेफाजाब होगोन।
अ नोंथाङाथ' बांसिन मिथिखायोआनो जाहैबाय एसे मिथि बेखौ बे नों जे आइनिफ्राय मिथिदों बे आयंमोननियावनो सोंनानै जोङो
ओं औ नोंथां ओं खालामनो हागोन। औ
औ औ जागोन होमबा आङो जेब्ला फ्रि जायो अब्ला नोंथांखौ कन्टेक खालामसिगोन।
औ जागोन नोंथां दे जागोन औ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होनबा नोंथां ओं। दे बेनि सोमोन्दै जों उनाव रायलायबावसिगोन। जेब्ला जों खामानिखौ मावनो लागोन औ औ जागोन औ जागोन दे नोंथां